अ खोनादों।
मा खालामबाय दोङो नोंथाङा?
ओरैनो दोङो।
नंगौ नामा नोंथां।
औ।
दे बिदिब्ला जोङो दिनै जानायनि बागै एसे सावरायनि
औ।
नंगौ नोंथां।
नंगौ।
नोंथांनि ओ ओनसोलाव मा रोखोमनि जानाय मोनो नोंथाङा फोरमायनो हागोन हागोन ना?
नंगौ हागोन।
दे बुंनायसाय नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव अनला खारै जायोना?
जायो।
नंगौ नोंथां।
खोनादों।
नोंथां
अनलाजों ओ औवा मेवाजों दाउ जों जानो जोबोर गो गोथाव जायो।
नंगौ नोंथां थारैनो बेयो जोबोद गोथाव जोंनि ओनसोलाव बो बेबायदिनो अनला ओंख्रिखौ जोबोरै जानाय दि नोंथां।
नोंगौ।
थांनि ओनसोलाव माबायदियै अनला ओंख्रिखौ बानायना जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
नंगौ हागोन।
दे बुंनाय साय नोंथां।
गिबियावनो अनला संनो थाखाय माइरंखौ जोङो सुनानै एसे सम दोननांगौ बेनि उनाव माइरंखौ जों गुन्दै खालामनानै लानांगौ।
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय औवा मेवाइखौ सुनानै हानानै खारैजों जोङो रेब होनानै लानांगौ।
नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जेब्ला दैया गोदौवो अब्ला जोङो अन गुन्दैखौ बेवहाय होनांगौ।
नंगौ नोंथां।
दरखौ जोङो सामब्राम गोजा, सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु होनानै एव फ्राननानै लानांगौ एवनानै बेनि उनाव अनलायाव जोङो होसननानै होनांगौ।
नंगौ नोंथां।
बेनि उनाव एसे गोदौ होनायनि उनावनो अनला ओंख्रिया जाजानाय जायो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि रोखोमैनो अनला ओंख्रिखौ बानायनानै जायो। अनला ओंख्रि होनोब्ला बेयाव खारदैखौ बाहायनाय जायो ना नोंथां?
नंगौ बाहायनाय जायो।
खारदैखौ जोंनि ओनसोलाव थालिर बिफां निफ्राय बानायजायो बानायनाय जायो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव खारदै खारदैखौ थालिर बिफांखौ दानफाय नानै फिसा फिसा बानायनानै साननै सानथामसो सानदुं आव फोराननाय जायो नों थां बेनि उनाव बेखौ अरजों सावनानै हांगार बानायनानै बे हांगारखौनो खारदै महरै बाहायनाय जायो नोंथां। नोंथांनि ओनसोलाव खारदैखौ माबायसा मा रोखोमनि बानायनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ हागोन।
दे बुंनाय साय नोंथां।
जोंनि ओनसोलावबो बेबादिनो थालिर बिफांनि बिफांखौ दानफाय नानै सान्दुङाव फोराननानै बेबायदिनो सावनानै हांगाराव खालामनानै बानायनाय जायो। नंगौ नों- थां
बिदिब्ला बेबायदिनो जोंङो अनला खारैयाव जोङो बायदि रोखोमनि जाग्रा जेरै ना बेदर बेफोरखौ होलानानै जायोबा जोबोद गोथाव जायो नोंथां नोंथांनि ओनसोलावबो बेबायदि ना बेदर होनानै जायो नामा
औ जायो नोंथां
मा रोखोमनि ना बेदर जानायखौ नोंथांनि ओनसोलाव नुयो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
हागोन
दे बुंनायसाइ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव अनला खारैखौ अमा बेदरजोंबो जानाय नुनो मोनो अमा बेदरजोंबो अनला खारैया जोबोर गोथाव जायो
नंगौ नोंथां थारैनो बेयो जोबोद गोथाव जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो न'आवनो फिसिनानै दोननाय दाउखौ सिथारनानै बेखौ जोबोरैनो अनला खारैयाव होनानै जोंङो जानायखौ नुनो मोनो आरो खोनानो मोनो सुबुंफोरा बेखौ जोबोरैनो गोथाव मोनो होननानै नोंथांमोननि ओनसोलाव साम'जों अनला खारि जायोना
औ जायो
नोंथांनि ओनसोलाव साम'खौ माबेनिफ्राय लानानै फैयो एबा बहा मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन ना
नोंगौ हागोन
दे बुंनायसाइ नोंथां
जोंनि ओनसोलाव साम'खौ दैमा एबा बिलोनिफ्राय खन्नानै लाबोनाय जायो बेनि उनाव बेखौ बेनि मैलाखौ बहननो थाखाय हरसे एबा सानसे दैयाव सोमनानै दोननाय जायो
नंगौ नोंथां
बेनि उनाव बिनि दाखोनखौ गारनानै फुनानै बेनि लान्जायखौ दाननानै संनो थाखाय साफा खालामनाय जायो बेनि बेनियाव जोंङो साम'खौ सबायजोंबो जायो
नंगौ नोंथां
सबायजोंबो जोबोर गोथाव जायो
नंगौ नों-
नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा सबायजों साम'जों माबायदिहाय संङो
नोंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबांङैनो स-सबायजों साम'जों जानायखौ खोनानो मोनो जोंनि ओनसोलाव साम'खौ जोङो बांसिनैनो फोथारनिफ्राय लानानै फैयो फोथाराव थांनानै आइजोफोरा बेखौ खनखांहैयो आरो न'आव लाना फैनानै साननै साननै एबा सानसे बेखौ दैयाव दोनो सोमनानै आरो बेदिनो बेनि मैलाखौ बोखारनानै बेखौ अनला खारैयाव होयो आरो बेयो थारैनो जोबोद जानो गोथाव,
नंगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव आरोबाव मा रोखोमनि जाबावो नोंथाङा खोनाफेरबायना?
नोंगौ साम'जों अनलाजोंबो जायो।
नंगौ नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव ना गोरानजों जानाय एबा ना गोथांजों जानायखौ नोंथाङा मिथिगौ ना
मिथिगौ नोंथां,
नंगौ नोंथां, जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो नाजों आरो ना गोरानजों जानायखौ जोङो, नुनो मोनो बे जोबोरैनो थारैनो अनला ओंख्रिया जोबोद, जोबोद गोथाव, जोंनि ओनसोलावल' नङा बेयो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो बेबायदिनो जोङो अनला खारैखौ जानायखौ खोनानो मोनो, नोंथाङाबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओनसोलाव अनला खारैखौ जानायखौ जायो होनना मिथ मिथिगौ नामा?
मिथिगौ नोंथां,
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबायदि अनला खारैखौ आरो हाबाफोराव बाहायनायखौ नोंथांमोना नोंथाङा खोनायो नामा,
नंगौ जोङो खोनानो मोनदों जोंनि ओनसोलावबो अनला खारैखौ हाबाफोराव बाहायनाय जों नुनो मोनदों। अनला खारैखौ दाउ बेदरजों, संनानै हाबाफोराव, बाहायनाय जों नुनो मोनदों
नंगौ नोंथां,
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो हाबाफोराव बेफोरखौ बाहायनाय जायो।
नंगौ नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि, जानायजों लोगोसे आरो माबा, फोर जाग्रा मुवाफोर जाबावो नामा?
नंगौ,
जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जोबोरैनो जानायखौ नुनो मोनो आरो अनला खारैखौ जानानै जोबोद फिस्ला फिस्ला स्लुब स्लुब जोङो जानायखौ, खोनानो मोनो मानसिफोरा सावरायनायखौ नोंथाङा बेखौ मिथिगौना?
मिथिगौ नोंथां,
बिदिब्ला अनला खारैया जोबोरैनो जानो गोथाव नङा होनबा नोंथां,
नंगौ नोंथां जोबोरैनो जानो गोथ अनला खारै,
दे बिदिब्ला नोंथां दिनैनि सावरायनायखौ रायलायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै उनाव लोगो मोनलायगोन नोंथां गोजोन्थों।
गोजोन्थों नोंथां।